नोंथाङा दायो ओरैनो दंना नोंथां?
औ नोंथां ओरैनो दंथ'यो आङो दा
औ आं नोंथांनाव कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दैबानानि सोमो न्दै फंनैसो सरायनानै नोंथांनाव कल हरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे सावरायजागोन जेबो उसुबिदा गैया।
आ नोंथाङा दैबाना जानायनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होग्रो नामा नों थां
नोंथां नंगौ ओ दैबाना-दैबाना होनोब्ला दै बानायाबो मोन से मिथिंगायारि मिथिंगाया लाबोना होफैनाय मोनसे खैफोद।
औ औ
ओ जोङो बोसोरफ्रोमबो दैज्लां समाव जोंनि आसामाव गोबाङैनो गुबुन रायजोफोरनिफ्राय दैबानाजों ओ जि भुगिनांनाय बेखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ
औ
दा गाहायै जोंनि आसामानो जोंनि भारतनि रायजोफोरनि मादाव दैबाना जानायाव माने मुंदांखासिन बायदि जानानै दङ। मिथिसारजानाय आरो दैबानानि थाखाय दा जिहेथु जोंनि आसामाव गोबांथार दैमा दैसाफोरा बोहैलांदों जोंनि आसामनि गेजेरजों आरो लोगोसे ओरै जोंहा बुरलुंबुथुर दैमाबो थाहैबाय जाइनोखि ओजों चिन तिब्बेट नि इयारलुं चांफाव होननाय मोनसे जि ग्लेसियार बेनिफ्राय बोहैबोयो आरो बेनिफ्राय बोहैबोनानै बियो ओरै ओ अरुणाचल जानानै बारबोयो अरुणाचलाव बेखौ सियां होननानै मिथियो आरो फैयै फैयै फैयै जेब्ला जोंनि आसामाव हाबफैयो अब्ला बेखौ जोङो बुरलुंबुथुर होननानै मिथियो नोंथां आरो बे बु रलुंबुथुरनि बुरलुंबु थुरा जोंनि आसामाव मोनफैनायावनो बेबायदिनो गोबांथार दालाय दैमाफोरा बेजों लोगो नांफैयो आरो नोंथां जेरै सुबुनस्रि, जियाभरलि, धोनस्रि, कपिलि बेफोरबायदिनो गोबांथार दालाय दैमाफोरा बेयाव लोगो नांफैयो आरो जोंहा ओरै मोनसे थाबावबाय बराग दैमा बे बराग दैमायाबो आसामनि मोन से गाहाय दैमा। दा जोंनि आसामा जिहेथु गोबां गोथार दैमा दैसाफोरजों बुंफबनाय आरो दैज्लाङाव जिहेथु गोबांथार मानि अखा हायो नोंथां जोंनि आसामाव। अखा हानायनि गुबै जाहोनाबो जाहै बाय जोंनि आसामा जि मोनसे मौसुमि बारहावा बेनि गेजेराव दङ होनो आरो हजोंहाय जोंहा जिहेथु बुहुमनि जौसिन हाजो थिखिनि हिमालय हाजोबो थाहैबाय नालाय बेबो माने अखा हानायाव ओ गोहोम खोख्लैयो आरो जायनि जाहोनाव गोबांथार अखा हायोब्ला बुरलुंबुथुरनि दैया देरनानै आरो ओजों बराग दैमाफोरनि दैया देरनानै आसामनि जिखिनि ओ जायगाफोर जिखिनि समान जायगाफोर बेफोराव लोमसाव हैयो नोंथां आरो दैबाना जानायनि गुबै जाहोनाबो बेनो जेनेबा ओरैनो गाहायै आसामनि आसाम होनोब्ला गुवाहाटि गुवाहाटियावथ एसे अखा हायोब्लानो गोबां दैबाना जायो दा गुवाहाटिनि सोरगिदिं माने हाजोजों बेेंथे जानाय बे मोनसे हाजोनि गेजेराव थानाय मोन मोनसे दहला जायगा बायदि हाखर जायगा बायदि जायनि जाहोनाव गुवाहाटि नोगोर मानिफ्राय माने दैया गुबुन जायगासिम बोहैखारलांनो हाया आरो नोंथां हाजो हाला थानायनि थाखाय बेनिखायनो दैया जिहेतु बोहैखा खारलांनो हाया बेनिखायनो बियो गुवाहाटि जायगायावनो थायो आरो गुवाहाटियाव जि मोनसे ड्रेन जि मोनसे जाम्फै दैया जेरैबायदि बोहैलांनांगौमोन बे मोनसे जाम्फैनि जि मोनसे अबस्था बियो मोजां नङा नोंथां बेखौ माने मोजां खालामाखै दिनैसिमबो जायनि जाहोनाव आसामाव ओ आसामनि जि गुवाहाटि बे गुहा याव गोबांथार दैबाना जागासिनो दङ आरो नोंथां आरो दैबाना जानायनि जाह जाहोना ओ जाहैबाय आरो लोगोसे मथावरिफोर जिखिनि मथावरि दैमानि साखाथियाव थानाय मथावरि बेफोरो माने बारा मज गुद नङा बारा गोरा नङा बेफोरो बायफ्लं बोनानै बेबायदिनो सा साखाथिनि ओ साखाथिनि जायगाफोराव ओनसोलफोराव गामि गफाफोराव माने दैया लोमसाव फै आरो नोंथां आरो जों मिथिखागो दैबाना जायोब्ला मा मा जायो दैबाना जायोब्लाथ जिब जुनारजों लोगोसे हान्था मेला आरो आबाद फोथारफोरनि खहा जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
माखासे जोंनि ओरै बिजनि साइड चिरां चिराङावबो दैबाना जायो चिरांनि दैबाना जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जिहेथु चिरांनि चिरां जिल्लानि बिखानि गेजेरजों आइ दैमाया बोहैलांदों बे आइ दैमानि दैया ओरै भुटाननिफ्राय भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोयो भुटान हाजोनिफ्राय थाराव गोबांथार अखा हायो अब्ला बे गोबांथार अखा हायोब्ला बे आइ दैमानि दैया लोमसावनानै बे बिजनि ओनसोलखौ साखाथि फाखाथि दैमा सेराव थानाय गामिफोरखौ माने लोमसावहैयो आरो नोंथां बेहाय गोबांथार खहा जायो नोंथां सानखहायै खहा जायो जिब जुनार फोरनि मानसिफोरनि जिउ खहा जायो आबाद फोथार हान्था मेला लामाफोरा बायजोबो नोंथां जोबोर खहा जायो नोंथां औ दा नोंथां नोंथांमोननिजोंबो जायोनामा बिदि दै बानाया
औ नोंथां बिदि दैबाना होननानै बुङोब्लाथ जेरैबाबो मिथिङावनो जेरैबाबो बियो मिथिंनि मिथिङा दानि नेम होननानै ओ दा बिदिनो दैज्लां बोथोरजों लोगोसे आथिखालावथ' अखा हानायाबो दाब दाब जायगाफोराव जों गोबां अखा हादों आरो हागासिनो। दं जायनि जाहोनावहाय जा। गोबां दैबाना जागासिनो दं दायो आसामाव। ओ बुंनो थांङोब्ला जेरै बे जोंनि। सिमोनन्ट साफुरि होनोना बे सिमोनन्ट। दैमायाबो दा दैनि गोबां दै देरनायनि जाहोनावनो। ज सिमोन दालाङा आथिखालाव बायनानै दङ एबा। ट्रेन जा खारग्रा ट्रेन खारग्रा दालां बेयो आथिखालाव बायनानै दङ। गोबां दै देरनायनि जाहोनाव ए गोबां अखा हानायनि जाहोनाव। ओ दायो बे ओखां अखानायनि जाहोनाव बे गोबां दै देरनायनि जाहोनाव जे जायगा जायगा दाब दाब जायगाफ्रावह जा गोबां सुबुं थाग्राफोरखौ आथिखालाव खुरखाना लांजोब्बाय एबा जाखिनि सुबुंफ्रा माइ गायदोंमोन एबा आबाद मावदोंमोन बैफोर आबाद बाखौबो जे दै बानाया दायो गोबाङैनो बुखाराना लांजोबबाय जे
सुबुंफोरखौ दायो जानो थाखाय ओ खायफा खायफा ओनसोलावहाय जा-जाखिनिया आबाद मावदोंमोन बैफोरबो गैया जाना दङ दायो ओ बै फोरनि गुबै जाहोनानो जादों जे दैबाना। ज दै बानाया सम लानानै मोजां खामानि एबा मोजां हाबायावबो मदद होयो। आरो लोगोसे गोबां समावनो सुबुंफोरखौ खहाबो खालामो जेरैहाय मोजां होननानै बुङोब्ला जेरै दैबानाया फैयो बेजों लोगोसे गोबां जेरै हाजो हालानिफ्राय अबबा नालाफोरनिफ्राय जेरै दंफां थुख्रा बेबायदिनो लेथ्रा जिखुनु जिफोरबायदि बुस्थु लाबोयो जे जोंनि बोरि ओनसोलफ्रावहाय जा रानलाना होफैयो बैफोरखौहाय जा जोङो बुंनो थाङोब्ला ओरैनो दंफां थुख्रा एबा ओरैनो साबा दंफां बिगुर होननानै बुंजाया। मानो होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि ओनसोलावहाय जा बोरि ओनसोलावहाय जा हासार महरैसो फैयो। ओ जायफोर जों बेफोर थानाय हायाव हाय जायखौ जों फल' होननानैबो बुङो। ओ जे जों दैबानाजों फैफानाय ओ जों बै दैबानाजों फैफानाय बैफोराव गायोब्ला जे आबादाबो मोजां जायो आरो बेजों लोगोसेनो जेब्ला दै बानाया फैयो अब्ला जोंनि सुबुंफोरनि थाग्रा गोबां जायगाफोरखौहाय जे खुरखाना लाङो। आरो सुबुंफोरखौ खहाबो खालामो। आरो बिदिनो जोंनि आसामाव थानाय बुलुम फुथुर। बेबोथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय जे चिना हादरनिफ्राय फैनाय बे दैमा बरा आरो सेरफांफोर। बैफोरजों लोगो नानानै जोंनि बुलुंर बुथुरा जानाय। आरो बिदिनो दाब दाब ओनसोलफ्रावहाय जोंहा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जे बेफोरो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो आरो बे माथावरि खोनायफ्राबो मोजां नङैनि जाहोनावहाय जा जे बायनानै ज' ज' दैमायावहाय जे लोगोननानै जे जोंनि बुलुं बोथोर दैमाया दा आथिखालाव हायथ'थ' गोबां देरबोगासिनो दं आरो गोबां देरनायजों लोगोसे जोंनि बे गुवाहाटि ओनसोल बायदि एबा बुर्लुंबुथुनि खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरखौ गोबां ख हाबो खालामगासिनो दङ ओ माबोरैहाय होननानै बुङोब्ला जेरै गुवाहाटि ओनसोलावहाय जा जेरै थाबायग्रा ला-ओनसोल लामा न' बां गासिखोबो लोम सावलागासिनो दं। जायखौ सुबुंनो थानो थाखाय राहाखौहाय जा गोब्राब खालामना होगासिनो दं। आथिखालाव आरो बेजों लोगोसेनो बुर्लुंबुथुरनि खाथि खाला सेरफांफोराव थानाय जायफोर सुबुंफोर जायफोर जिउ खुंगासिनो दंमोन बैफोर जिउ खुंबाय थानाय सुबुंफोरखौबो जे बे साननैसोनि गेजेरावहाय जा आस' खान्था खामना होदों। मानो होननानै बुङोब्ला
गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दै देरनायनि जाहोनावहाय ज न'आव फारसे लोमजोबदों जे थानो थाखाय जायगा गैया ओ खार' माराव जालाबायदों।
औ ओ नोंथां माने नोंथाङा बुंखाबाय।
दा आं दायो नोंथांनाव मोनन्नैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथां?
अस
ओ नोंथांमोननिथिं दा बे ओनसोलावहाय जा गोबां अखा हागासिनो दं नामा एबा माबाफोर बे अखा हानायनि जाहोनाव माबाफोर जाथायफोर जाबाय बायदों नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनिथिं अखाया हागासिनो दङ फ्राय हाब नो दङ दा जोंनिया जिहेथु बोरि ओनसोल नोंथां बोरि ओनसोलनि थाखाय जों जोंनियाव जेसेबां अखा हायोब्लाबो माने जोंनाव दा आरो नोंथां दै बेबायदि दै बाना जालायनाय दै जाया जोंनिया फोथार फोराव माइ गायनो आन्था दैया जायो लोगोसे जोंनिया जिहेतु गोजौ ओनसोल नालाय बे दैया हायेन फारसे बोहैनानै थाङो आरो नोंथाङा जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव दैबाना जाया आरो नोंथां आरो नोंथांङा दाय बुंबाय नंगौ दैबाना जाखांनायनि उनावबो माने बेबायदिनो गोबां खहाफोर माने गोबां बेराम जायो आरो नोंथां जिहेथु ओ दै बानाया माखासे बिजानुफोर लाबो आरो दैयावनो बांसिन बिजानुफोरा सोमजियो उजियो जिहेथु दैयाव माखासे बिजानुफोरा उजियो नालाय जेरै थाम्फैफोराबो दैयावनो उजियो बेबायदिनो माखासे भाइरास बेक्टेरियाफोरा दैयाव उजियो दा दै जानाया मोनसे एरियाखौ लोमसावनानै थांबाय नालाय नोंथां नङा होमबा दा बे जोङो दैबाना जाखांनायनि उनाव माखासे जोङो सांग्रांथिफोरखौ लानांगौ आरो नोंथां सांग्रांथि लायोब्लासो जोङो बैफोर बिजानुफोरखौ बुथारनो हागोन आरो बेफोर बिजानुफोरार हारोब्लासो जोङो दैबानानि उनाव जिखिनि बेमार आजार जानाय बेनिफ्राय जों गावखौनो बासायनो हागोन आरो दै दैखरफोरखौबो लोमसावलाङो दा दैखरफोरनिफ्राय दै लोङो जोंनि हायन ओनसोलनि बांसिन बांसिन मानसिफोरा दा बे दैखरनि दैखौबो लों सावनानै गाज्रि खालामलाङो बेखौबो जोङो लोंनायनि सिगां दैखरनि दैखौ जोङो साफा खालामनानै लानांगोन आरो माखासे सुनै पटासफोर होनानै नोंथां दा बेखिनिखौ आङो बुंबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथां जोंहाथ' समावबो जाबायना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
आ नोंथां जों बे दैबानानि सोमोन्दै रायज्लायनानै मिथिनानै गोजोखौ गोजोननाय मोनबाय आसा खालामदों नोंथांखौ उनावहाय जाय लोगो मोनफिनगोन ‌।
आरो
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।